हेल' नोंथां?
हेलौ औ खोनादोंना नोंथां
हेल' अ नोंथाङा आंनि बेेराखौ मोजाङै खोनादोंना अ नोंथाङा मा खालामना दं दा?
दाथ' मोनानि ओंखाम जाखांबाय जाखांनानै उन्दुनो आखाइयाव लादों आरो।
औ। ओमफ्राय खबरफ्रालाय माबायदि?
खबरफ्राथ' दासान्दि दैज्लां बोथोर नङा होनोमबा नों
औ औ नंगौ।
फुनायनि हाबाफारि सोलिगासिनो दङ बिदिनो जोंहाबो दिनै माइ गायदोंमोन बेनि थाखायनो माइ गायनानै जोबोर मेंनाय मोनदोंना देहाखौ बिनि थाखायनो जाखांनानै उन्दुनोसै होननानै आङो न' सिङाव हाबबायमोन आरो।
औ औ।
औ दे नोंथाङालाय?
औ दं आंबो जिरायनानै ओंखाम जाखांना।
औ अब्ला नोंथाङा आंनो कल हरनायनि गुबै जाहोनखौ फोरमायनो हागोन नामा?
औ जेरै आं माने बिबारनि मोनसे आयदा लानानै नोंथांजों सावरायनो होननानै फैदोंमोन आरो।
औ औ औ।
औ नोंथाङा एसे सावरायना होनो हागोन नामा बिबारनि बागै
सावरायनो माने बुंनायाथ' बुंनो हागोन अब्लाबो आंनियावहाय बिबारनि बागै बारा एसेबां आइडिया गैया अब्लाबो आङो जाखिनि मोनथिगौ। बेखौ आं नोंथांनि एसे फोरमायनानै होनोसै
औ दे।
बिबारा जाहैबाय बिराद मोजां मोनसे समायना गेवलां जाय जायगायावहाय बे बिबारा जायखियानो जाया जाय खि जाया बिबारानो जाया मानो जाय जायगायाव ओमहाय बियो समायना रमायना बारनानै थाया होनोमब्ला? जाय खुनबा थाइ गासिनोबो बयनिबो गोसो बयनिबो गोसोआ एसेब्लाबो रंज रंजाखांनाय मोनो नङा होनब्ला नोंथां औ आरो बिबारा बायदि बायदि गाबनि थायो। गोमो गो गोमो, गोजा, गुफुर, गलाब आरो मा बुङो बेखौ
फान्थाव गाबनिबो दं जोंना
थायो खमला गाबनि थायो। बायदि बायदि गोबां रोखोम रोखोमनि ओ गोबां गाबनि बिबारफोर दङ आरो बायदि बायदि मुंनि बिबारफोरनि दङ। बायदि बायदि मुंनि बिबारफोर दङ। जेरै गिबियावनो थायो जोंहा गलाब गलाबाथ' बयनिख्रइ बयनिख्रुइबो ओ सि बयनिख्रुइबो सिगाङाव गलाबनि मुंआ ओंखारग्रोखायो नङा होमबा नोंथां। औ आरो बिदिनो जबा आरो काटनन्टा आरो आरो बेल' नङा मानसिफोरखौल' मुहि होआ बे बिबारा बे बिबारखौहाय जोङो बायदि बायदि खामानियावबो बाहायनो हायो ओ जेरैहाय जोङो बिबारखौ ओ फुजा होनायावहाय इसोरनियाव आरज गाबनो थाखायबो जोङो बेखौ बाहायनाय जायो नङा होमब्ला नों
औ औ नंगौ नंगौ।
आरो बे बिबारनि जिथु हाबायाव बे बिबार खौहाय जोङो माला गानहोनानै बर खैना बिसोरनि गोदोनायाव माला बानायनानै ओ
गानहोनाय जायो औ औ औ नंगौ नंगौ।
औ थिग बेफोरबायदिनो ओ बिदिनो गोबां खामानियावनो बाहायो आरो दा बे बिबारफोरखौहाय बा खैनाफोरा खानाय खफायावहाय लानानै समायना नुहोनो थाखाय लायो। खानाय फिथरावहाय
औ
औ बिदिनो बा सोरनोबाफोर गिफ्ट होनो थाखायबो बे बिबारखौ जोङो बाहायनाय जायो।
औ
अब्ला नोंथां बिबारनि सोमोन्दैथ' आङो नोंथांनो जाखिनि मिथिगौ बेखौ फोरमायबाय अब्ला बे बिबारखौ गायनायनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
थां आंबो बारा एसेबां माने मोनथिया आरो ना आं माने जायसो मिथिगौ बेखौ फोरमायनो हागोन आरो नोंथांनिसिम जेरै जों गिबियावनो बुंनो थाङोबा बिफांखौ जों गायोब्लासो बिबार होयो नङा होनबा नोंथां
औ औ औ
जों गिबियावनो बिबारखौ गायनाय समाव जोंनो हासारबो नांगौ नङा होनबा जोंथ' जायगायावनो मोननाय मोसौनि खि बा गोबोरखिखौ जों बाहायनाय जायो जेरै जों बिबारखौ गायनो थाङोबा जों ओ एसे माने ख'लता बा हाख'र बायदि जों जावग्लिना लानाय जायो ओ जेरै जोंहा खायफा खायफाया माने बे बिबारखौ गायनाय सोमाव माने सिङाव अन थायबो होनाय जायो जाहाथे माने थाबैनो माने गोजौ जाया होननानै आरोना बे अन्थाइखौ होखांनानै ओ जों हा आरो गोबोरखि हासारखौ जों होनाय जायो बेनि उनाव जों माने बिफां माने बे बिबारखौ जों गायनाय जायो आरोखि ओरैनोथ' जोंहा बिबारखौ गायनाल' दोनबा जाया नङा होन बा नोंथां जेरै जों गायखांनाय उनाव जों माने दै होनांगौ बा बोरमा मोसौनि फ्राय रैखा होनो रैखा खालामनो थाखाय जोङो बेराबो दुंनानै होनो गोनां जायो
औ औ
औ बिबारखौथ' जों बुब गोबां गाबनिथ' नुनो मोनदों नोंथाङा बावैसो बुंलांखाबाय जेरै जों आ गोजा गलाब गोथां दालिया खालार बा बायदि बायदि जों माने बायदि गाबखौ जों नुनो मोनो नङा होनबा जेरै जोंना बुंनो थाङो बा गिबियावनो खाटना जोंना जोंनि ओनसोलाव जेरै दा बुङो बे बिबारखौ माने मामबायो आरोना। बे बिबाराथ गोबां माने देहानि थाखाय माने गोग्गो बा मोजां होननानै माने बुंजायो आरो आ बे बिबारखौ। जेरै औ आथिखालावथ' गोबां सुबुंनियाव जेरै आथिं आखाइ सानाय बा मिजावनाय बेफोरबायदि जागासिनो दङ नङा होमबा। जेरै बे बिबार खाटन्दा बिबारा माने एसे रैखा होनाय बायदि मोनो आरो जेनेबा मोनथिदों आरो जोंनि ओनसोलाव।
औ औ औ
बुंनो थाङोबा फुजाफोरावबो जोंहा बिबार बावनानै जोंहा खुलुमनाय जायो नङा होमबा नोंथां? जोंथ' थानसालियाव थाङोबा जोंनो बिबारखौ नांखागौ नङा होनबा जेरै जोङो
औ
जों थानसालिनि जेराव जोंहा बोर बिनो थाङोब्लाबो जोंनो बिबार खौ नांगौ नङा होनबा नोंथां?
औ
बे बिबारनि लोगोसे आरो जोंहा माने ओंख्रि एबा भाजा जानाय जोंहा बिबारबो दं नङा होमबा नोंथां? जेरै जों जोंनि ओनसोलाव स सोलियो जेरैबा सेफालि बिबार बा सेवालि बिबार होननानै मोनथियो। जों बेखौ माने अनलाबो जानो हायो बा जों बेखौ ना बा बेदरजों जों ददंना जानायबो जायो। जेरै बेनि गेजेरजों जेरै जोंहा धाखा बिबार खोमा बिबार बा बासिखा बिबार बेफोरबायदि बिबारफोरखौ जों ओंख्रि बा भाजा जायो होनना नोंथाङाबो मिथिखागौ जानो हागौ?
औ नोंथां।
गाम्बारि बिबारखौबो जों अनला जानायखौ नुनो मोन्दोंबा जोंनि ओनसोलाव जायो। ओ जेरै बिबारनिबो आबाद मावो नङा होमबा नोंथां जेरै जोंनो ओ गोबां माने जायगायावनो जोंहा जुलि जायो नङा होनबा? थिग बेबायदिनो जोंनो जुुलि मोन जेबा न'खराव फुजा बा जुलिनि समाव जोंनो बिबारखौथ नांखाथारगौ नङा होमबा नोंथां? जेरै जोंहा ओ बा न'नि मेहेर दुंनायावबो जोंनो बिबारखौ नांगौ बा माबा माबि सेब माने जोंनि बर' रायजोफ्राथ' एसे माबा मदाय दैखांनाय मा दैखांनाय बेबादि दंखायो नङा होनबा? बेयावबो जोंनो बिबारखौ नांगौ जायो।
औ।
नोंथांनिसिम आं जा एसे मिन्थियो बेखौ फोरमायनो जाबाय नोंथाङा आरो आंनिसाय बा गुबुन बिबारनि बागै मोन्थियोब्ला फोरमायना होनो हागोन नामा?
गुबुन बिबारनि बागैथ' आं बारा मोन्थिला अब्लाबो नोंथाङा बुंनाय बादिहाय जेरैहाय हाबा बिबायावहाय ओ बेफोरबायदि बिबारफोरखौ साजायनो लाबोनाय जायो। अब्लाबो बुंनोसै थारैनो नंगौ नों थां। बिबारखौ जोङो बि दिनो ओ बि बा सोरनोबा सोरनि ओ सोरनो अबेयावबा थानसालियावहाय लांनो थाखायल' नङा बा ओंख्रि जानो थाखायल' नङा जोङो ओ गासैनिबो न'खर न'खर खर दानिया गोदान गोदान ओ रोखोमनि रोखोमनि जोङो बिबार गायनायखौ नुनो मोनो ना नों थां आरो दानाथ' गोबां द्राफटिं होनोना द्राफ टिं खालामै खालामै बे बेखौहाय गोबां गोबां ओ मा होनगोन बेखौ गोबां गोबां रोखोमनि बा आलादा आलादा गाबनि आलादा आलादा मुंनि द्राफतिं खालामग्राफोरा हाय बिबा खौ दिहुन्नो हमदों। जायखौ जोङो नार्सारियावहाय मोननो हायो न' नों
औ औ नंगौ नंगौ।
फोरखौहाय जोङो हाथाइ बाजारफोरनिफ्रायबो बायनानै बायदि बायदि गाबनि गोदान गोदान मुंनि बिबारखौ जोङो लाबोनानै गायफैनो हायो। ओ जोङो बेफो खौ थानसालियावल' बाहायनो नङा जोङो न'फोरखौहाय साजायनो थाखायबो जोङो बेफोर बिबारफोरखौहाय बाहायनाय जायोना नों
औ औ नंगौ।
न'नि दरखं मोखांफोरावहाय बा लामा मोखाङावहाय जोङो जाहाथे जोंनि न'खर न'-न'खौ आरोबाव समायनासिन नुथों होननानै जोङो बेफोरबायदि बायदि बायदि गाबनि बिबारखौ गायनाय जायो।
औ औ नंगौ।
बेनोसै आंनि बायिब्ला बिबारा गासिबो खामानियावनो फैयो ब' गासैबो खामानियावनो जानायावबो फैयो आरो थिग बिदिनो नोंथाङा बुंदोंमोन ना बे काथनथा बिबारखौ मानिबा देहानि थाखाय मोजां होननानै अब्ला आंबो बे काथनथा बि बिबारनि सोमोन्दै आंबो मोनसे खोथा ओ मोन मिथिनानै मोनदों। अब्ला बे आं बे खो थाखौ नोंथांनोसिम एसे फोरमायनानै होनोसै बे खाथन्था बिबारखौ लायनो मेगना एसे गाज्रि जायोबोला बे खाथ'न्थाखौ देग्लिनानै रिसिखौ सोना होब्लालायनो मे गना मोजां जायो नों बे खोथाखौ आं मिथिना मोनदों आरो। अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जानानै फैबायमोन इसेयावनो दोन्थ'नोसै नामा?